खोनादोना?
औ खोनादों।
दे बिदिब्ला जोंहा दिनै औवानि सोमोन्दै राय लायनि।
औ रायलायजागोन।
औवानि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा?
औ औवा औवा होनोबा जोङो बेबायदिनो जोंनि आबादफोर खेथिफोर खालामनायाव नांगौ जायो जोङो गोबांथार खामानियावनो बाहायनो हायो औवा खौ बेबायदिनो न' लुनायफ्राव, खोनादोंना?
औ खोनादों नोंथां।
न' लुनायावबाबो जोङो न'नि खुन्था खालामनो आरो थिंफोरा फोर
औ
जोङो मैगंफोर गायनाय
खोनादोंना नोंथां?
खोनादों हेलौ!
मोजां खोनायाखै नोंथां।
खो-खोनाबाय?
औ दे खोनादों नोंथां।
खोनादों? नोंथां खोनादों? हे-हेलौ खोनादोंना नोंथां?